हेल' हेल' नोंथां खोनादों ना औ औ खोनादोबा ओ आं नोंथांनि सिगाङाव दिनै एसे बैनि बागै बुंनो सान्दोंमोन बे आयदाखौ लानानै बुंनो हागोननाा आङो हेल' नोंथां खोनादोंना बुंना बुंनो हगोना
औ औ खोनादों
ओ बोथोर होनना बुङोबाथ' जों गोबां रोखोमनि बोथोर मोननो हायो। नङा होमबा नोंथां खोनादों नोंथां जेरै बायदि जोङो बोथोरखौ होननानै बुङोब्ला बैसागो बोथोर बेफोरबायदिनो दैज्लाङाव दैज्लां बोथोर बै दैज्लांनिबो बोथोर ओमफफ्राय बेफोरबायदिनो ओ मागो मागो फोरबो बेफोरबायदिखौबो जों बुंनो हायो। दैज्लां बो बोथोराथ' दा जोंनि दा जोंनियाव सोलिगासिनो नोंथाबो मिथिगौ जानो हागौ। आरो बेफोरबायदिनो बैसागो बोथोरावबो जों जोङो गोबां रंजानाय बाजानायखौ जों नुनो मोनो नंगौना नोंथां। बैसागो बोथोराव जेरैबायदि जोंनिया ओ गामिफोराव मोसानाय एबा रंजानायखौ जों नुनो मोनो नोंगना नोंथां हेलौ नोंथां खोनादों ना ओ बेफोरबायदिनो बैसागो बोथोराव जोङो गासिबो बोराय-बुरै गथ'-गथाय गाैबो रंजानायखौ जों नुनो मोनो गासिनिबो मोखाङाव जों खुसिखौ नुनो मोनो। जायनि खुसिजों जोङो गावनि ओ गावनि से गावनि महरखौ समायखांहोनो थाखाय जों गोबां गोबां रोखोमनि गान्नाय जोमनायखौबो नुनो मोनो आरो बे गान्नाय जोमनायजों जोङो गासैनिबो मोखांखौ बेरखांनाय आरो समायनायखौ जों नुयो आरो थिग बेफोरबायदि बिदिनो हौवाफोरनि गाननाय जोमनायावबो जों बुंनो हायो हौवाफोराबो जोबोद रोखोमनि गाननाय जोमनायजों गावसोरखौ समायहानै जोङो मालायनि न' न'आव गासैनिबो न' न'आव जोङो गामियाव हाबनानै रंजायो मोसायो बेफोरबायदिनो खाजा जायो बेफोरबायदि जोंनि बैसागो बोथोराव सोलियो दा नोंथां थिग बेफोरबायदिनो गामि गामि बेफोरबायदिनो नफा नफा हाबनानै गाससिनिबो नआव खाजा जानानै जोंङो उनाव जा मागिनानै मोननाय फैसा बेखौ जोंङो उनाव गामिनि खनसे जोंङो खाजा जाबावनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां आरो बेफोरबायदि बैसागो बोथोराव रंजानायाव जोंङो गासिबो गथ गथाय बोराय बुरैफोरखौ जमाबो मोसानाय नुयो आरो आलादा आलादा मोसानायखौबो जों नुनो मोनो आरो थिग बिदि बायदिनो दा नैबे दैज्लां बोथोरखौ होननानै बुंङोबा जोंङो दैज्लां बोथोराव बैसागो जोबनाय लोगो लोगोनो ज जोंनियाव अखा हानाय सुरु जायो आरो थिग बेफोरबायदिनो मालाबा सम अबावबा सम लानानै बैसागोनिफ्रायनो जों अखा हानायखौ नुनो मोनो जेब्ला रंजानाय बोथोरा जोबगोन अब्ला जोंनिया दैज्लां बोथोर एबा माइ खामला माइ आबाद मावनायनि फारसे जों मुखुब जानायखौ नुनो मोनो। जेरै दााबायदि जोंनिया दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो जायखौ जायनि थाखाय जोंनो सिगांङावनो अखाफोर नांगौ जायो आरो अखानि दैजों जोंङो गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ मावनो मोनो नंङा होनबा नोंथां? दैज्लां बोथोराव जोंनि जायगाफोरा जोबोद सिदिब सिदिब थायो आरो जायगाफोराबो हाब्रुजोंनो हाब्रु जानानै थायो बेखौथ' नोंथाङाबो नुदों जानो हागौ सानफ्रोमबोनि अखा हाबाय थानायजों जोंनि जायगाफोरा लेथ्रा जायो आरो बेफोरबायदिनो जोंङो गावनि उदैखौ सुफुंनो आरो गाव नि नखराव नांगौ मुवाफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय जोंङो माखासे आदारफोरखौ जबुथुमनानै लायो आरो थिग बेबायदिनो जोंङो आबखौबो बुंनायखौ मोनो माइ आबाद जोंनो थाखाय जोंनो जिउआव नांगौ जाय आबादजों जोंङो ओ थांनानै थायो जोङो सामफ्रामबो जानाय आदाराव जों बुंनो थांबा माइखौनो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओंखाम महरै जोंङो माइखौ सुनानै माइरं आव रुनानै जोंङो ओंखाम महराव लाबोनो हायो नोंथांङा बे आबाद मावनायनि एबा बोथोरनि थाखायै एसे मोजाङै आंनि सिगांङाव बुंनानै फोरमायनो हागोन नामा खोनादों नोंथांङा
औ फोरमाय फोरमायजायो नोंथां।
औ फोरमायनो हागौमोन होनबा
औ दा बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बदिनो एखे आनो नोंथाङा जाबायदि बुंलङो बिदिनोसै दाथ बोथोराथ थिगानो दा बिदिनो सम सम साम दों दंङो ओमफ्राय सम सम बिदिनो अखा हाबाय थायो मानोना दाथ दैजलां बोथोर बोथोर नालाय अखानि बोथोर नालाय। बिदिनो अखाफ्राबो बिदिनो दिन नङाबाबो सप्तासेयाव खनसे खननै बेबायदि माने बे आबादारिफोरनो नांगौ जानाय बायदि बे माने बेबायदि अखाया फैबाय थायो आरो ओनफ्राय थिग बिदिनो दा खोथिया सम नालाय। दा मानसिफोरा बे खामानियाव जोबोद बे गामियारि मानसिफोरा बेबायदिनो जोबोद बेस्थथार आरो बे आबाद मावनाय खामानियाव दा बे खोथिया फोनाय मानोना दा बे दा बे समावनो जुदि बे खोथियाफोरखौ जुदि फोनानै लायाबा दा आरो बे गायनाय समाव प्रब्लेम जागोन आरो बेनिखायनो दा बे माने दैजोंनो दा बे गामियारि बे आबादारिफोरा दा बे खामानियाव दा माने खुब जानायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो
औ नंगौ।
बे जोंनि गामियाव बेखौ माने बा बे गामियारि नालाय गामियारि मानसि नालाय माने बांसिनानो जेनेबा बे आबाद मावनानैनो मानसिफोरा जायो आरो साख्रिया बेबायदि साख्रि मावनाय मानसिफोराबो दंङ अब्लाबो फिफ्टि पारसेन्ट साख्रि मावनो आरो फिफ्ति। पारसेन बेबायदि आबाद मावनानै जाग्रा मानसिफोर दंङ आरो। बेनिखायनो दा जेनेबा उम दासान्दि बे समावहाय जोंना जों बेफोरफोरखो नुनो मोनगासिनो दङ आरो दा माने बिसोरो जोबोद बेस्थ' दङ आरो बे ओ बे आबाद मावनाय बे खोथिया बोनाय बेफोर खामानियाव दायो ओ बेबो बोथोरजों लोगोसे जेनेबा बे खामानिखौबो ओ मावनायखौ जों खामानियाव मुखुबनानै थानाय बेस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनबो मोनबोदों आरो। ओमफ्राय नोंथांमोननि जेनेबा बे गामि ओनसोलाव नोंथांमोननि गामियाव एसे बुंजागोन नामा?
औ दङ नोंथां। ओ आबाद मावनायाथ' गोबां गामियावनो थायो नोंथाङाबो मिथिगौ जानो हागौ। बेफोरबाद बिदिनो जोंनि गामियावो दा दैज्लां बोथोरजों गासैखौबो साख्रि बाख्रि मावनाय नुबाबो जोङो बे बोथोराव गोरोबफानायखौ नुनो मोनो। मानो होनबाना जोङो साख्रिनि फैसाजोंल' एबा ओ गावसिनि जा इनकाम बेफोरजोंल' मानसिफोरखौ जाना थानायखौ नुनो मोना मानो होनबाना बिसिनाव हा हु दङ जायनि थाखाय बिसोरो बेफोरबायदि आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनो। बेफोरबायदि बिदिनो इसोरो आबादजों लोगोसे गोबां रोखोमनि आबादखौबो मावफायो जेरै सबायखौबो जोङो बेफोरबायदि दैज्लां बोथोराव मावनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां आरो थिग बेबायदिनो जोङो बोथोरनि बागै बुंबावबो जोङो मागो बोथ बोथोरखौबो जों बुंनो हायो मागोआव जों गोबां रोखोमनि फिथाफोर जानाय नुनो मोनो जेरैबायदि लादु लारु आरो बै लावदुम फिथा एन्थाब गोबां फिथाखौ जानाय मोनु मोनो। बे बे मागो बोथोराव जोङो सिगाङावनो जोङो माखासे ओ जिगाबफोरखो बुथुमनानै एबा थालिर बिलाइफोरखो जों बुथुमनानै ओ मोनसे माबा बानायनानै ओ बेलागुर बानायनानै जों सावो नङा हो नोंथां नोंबो मिथ- थिगौ जानांगौ बेखौ जोङो बेलागुरखौ उनाव बानायनानै जोङो उनाव जेब्ला मागोआ जागोन ओइदिनखालि जोङो बेखौ सावनाय जायो दुगैस्रां लोबस्रां दुगैनानै ओमफाय बेनि उनाव बेखो सावखांनानै जोङो उनाव फिथा सावनाय लायो। फिथा गुन्दै देखानानै दोननायखौ बेखौ सावनानै जोङो बिदिबायदिनो मागोखौ जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो मागो बोथोराव बेफोरबायदि फालियो। जेरै दैज्लां बोथोराव जोङो आबादफोर माबि माबि मावनानै जोङो समखौ थांहैयो थिग बेबायदिनो बैसागो बोथोरावबो जोङो मोसानाय मुसु थुरनाय रंजानाय बाजानायखो जोङो इदि इ समाव जोङो बे बोथोरनि समाव जों बारहोनायखो नुनो मोनो। नोंथां बुंनाय बायदि जों गामियाव बेफोरबायदि मावनाय दंना गैया होनना बुंनायखो आं नोंथांनि सिगाङाव बुंदो जे जोंनि गामियावबो बेफोरबायदि मावनायखो जों नुनो मोनो। गोबां मानसिफोरानो गोबां मा आबादारिफोरानो गुबुन गुबुन सोरनि बााथोरनि सुबुंफोरनि हाखौ लानानै गोबां गोबां आबाद मावनायखो जों नुनो मोनो जाय खौ जाय आबादारिफोरा मावबाय थायो बिसोरनि गोसोआव मेंनाय गैया मेंनाय थाया माथ्र' बिसोरो आबादनि फारसे गोसो हो थाबनानै मावो जोंनि बेखौ नुनो मोनो। ओ खायफा मानसिफोरा सुबुंफोरा गावसिनि ओ जानाय आदाराव मोजाङै दंबा बिसोरो गावसिनि हाफोरखौ सोरनोबा मावथ'नो होनायखौबो जों नुनो मोनो जायखौ जोंहा आदिफोर होनायखोबो जों नुनो मोनो बेफोरबायदिखो जोङो बैफोर आबादारिफोरा लायो जाय आबादारिफोरा बाराद्राय ओ मोजाङै सोलिनो हाया बेफोरबायदि मानसिया गोबां बिबांनि आदार बुथुमनो थाखाय गुबुन नि हाखौबोबा खस्थ' मावनानैबाबो बिसोरो बेफोरबायदि आबाद मावनायखो जों नुनो मोनो। बि जों गोबां गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय आरो जानाय आरो बेफोरबायदि फारसेनिफ्राय बुंनो थांबा जों बेफोर आबादनि थाखाय सिगां सिगाङावनो मा खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो सिगाङावनो बेफोरबायदि माइलिफोरखौ सोमनानै लाग्रोनांगौ। माइलिफोरखौ सोमनानै जोङो जा एक्स्रा माइ दोनो जेनेबा माइलि बानायनो थाखाय बेखौ माइलिखौ जोङो सोमनानै उनाव बेखो साननै एबा सानथामनि उनाव थिखोनानै बेखौ जोङो बस्था बनानै एबा लाइ बिलाइ बनानै बेखौ मोजाङै लखमनानै फेनस्रनानै दोननाय जायो ओमफ्राय जेब्ला सम बियो गाजा बेरगोन गाजा बेरोब्ला जोङो बेखौ ओ दुब्लिखो जोंहा मोनसे खथाखौ जोङो मोजाङै फोमोननानै खोथिया फोनो थाखाय जायगा बानायना दोननाय जायो बेखौ जोङो मोजाङै मोनग्लिहोनानै एबा दुफु दुफु खालामनानै मै होनानै जोङो स्लिम खामना दोननाय जायो बिनि उनाव जोङो बेखौ जा माइलिनि थाखाय ओ ओम खोथिया फोनो थाखाय जों माइलिखो सोमना दोननाय जादोंमोन एबा फेन्ना दोननाय जादोंमोन जेब्ला बे गाजा बेरो अब्ला जों बेखो खादायाव लाबोनानै बो लासै लासै जों गारस्राना होनाय जायो मानोना होनब्ला गोसा रायोबा बेयो हायाव बांसिन गोरायै हाबनानै अरथाना थायो जायखौ जोङो फुनायाव जोबोद खस्थ' मोनो आरो खोथियाफोरा गाज्रि जानो हमो बिनि थाखाय गोबां आबादारिफोरा बिनि फारसे गियान दङ जायनि थाखाय बिसोरो लासै लासै बेफोरबायदि आबाद फोनायखौ जों नुनो मोनो। खोथिया फोनायखौ बिदि होनो नुनो मोनो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो जोङो खोथिया जेब्ला जौगोन अब्ला मानसिफोरा आबादारिफोरा बेफोरबायदिनो आलि दानायखौबो सुरु खालामलाङोन मानो होनबाना खोथियाजों लोगोसे बिसोर बेफोर खामानिखौ थाब थाब मावफुंनो हायाबा खोथिया रायोब्ला बिसोरा जोबोद खहा जायो मानो होनबाना खोथिया बेफोरबायदि गान्थि बेरनो हमोबा बेफोरो मोजां माइ मोना जायनि थाखाय बेखो आबादारिफोरा मोजाङैनो गियान दङ आरो बे आयदानि फारसे